नोंथांखौ नोंथांखौ फन हर नायनि जाहोनानो जाहैबायखि नोंथांजों आं माने मोनसे ओ आयदायाव सावरायनो सानदोंमोन?
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां हागोन।
औ औ बे आयदानो जाहैदों दि जोंनिया ओ दावबायनानै बा गोबां जायगायाव दावबायनानै जों मा गियान मोननो हायो आरो मा बबे बबे जायगायाव नोंथाङा दावबायहैस बे खौ एसे सावरायनो हागोन नामा नों?
औ हागोन ओ सावराय ओ दावबायनाय होनोब्ला जोङो माने मोनसे जिउनि बेयो माने गोनांथार मोनसे आयदायाव दा माने बाहागो जोंनि माने दावबायनांगौ जोङो बय बो दावबायनांगौ दावबायोब्लासो जोङो माखासे गियानफोरखौ जोङो बा सोलोंथाइ मोननो हायो जों दावबायनायनि गेजेरजों मानो बुङोब्ला जोङो मोनसे जायगानि थासारि एबा आबहावा ओ बेफोरबायायदिफोरा माने आलादा जायो। जों आरो गुबुन दाबसे ओनसोलनि बा जायगानि। थासारि एबा आबहावाफोरा बिसोरनि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय रायलाय होननाय बा। बायदि सोलोंथाइनि बिथिङावबो बिसोरना एसे आलादा जायो थिग बेबायदिनो जोङो जों दावबायनायनि गेजेरजों बैफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो जोङो मिथि सिलायनो हायो आरो ओमफ्राय सोलोंनानै जोङो बेखौ लानो हायो जोंनो नांगौ खौ जों मिथियैखौ जों बैफोरनिफ्राय सोलोंनानै लाबोनो हायो जों दावबायनायनि गेजेरजों थिग बेबायदिनो जोङो आङो दावबायदों एसे खाथि। खाथि खालानि जोंनिनो ओ भारत हादरनिनो सिङाव थानाय माखासे ओ जोंनि आसाम रायजोनि खाथि खालायाव थानाय रायजोफोर जेरै अरुणाचल ओ मेघालय लोगोसे ओरैजाय ओ सिक्किम आरो वेस्ट बेंगल बेफोरावबो दावबायदों आरो बेनि अनगा अनगायैबो जोंनि आसामाव ओ आसामावनो थानाय ओ माखासे जिल्लाफोर जेरै बाक्सा चिरां क'क्राझार गुवाहाटी लोगोसे ओरैजाय जरहात ओमफ्राय तेजपुर सनितपुर बेफोराव माने। दावबायदों आरो नोंथां माने बे दावबायनायनि गेजेरजों। गोबां माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ जों मिथि फथिनो मोनदों जेरै आं गुवाहाटियाव समाव माने गोबां ओ हमना थासारि फोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो माने जोंनि गामियारिबा ओ‌। नोगोरारि नङि ओ जायगाफ्राव एसे आलादा जायो जों गारिफोरनि दोंगौ बेफोरो एसे आदा जायो बा जोंनि माखासे। बिसोरनि थानाय जानाय बा गाननाय जोमनायनि ओ बिथिंफोरावबो जोङो आलादा आलादा जोंङ एसे नुनो मोनो। जों बेफोरखौ नुनो मोनो बे दावबायनायनि गेजेरजों जों आरो मा नुनो मोनदों होनबा जोङो माने बे गुवाहाटी खा खाथि खालायाव।
औ
जोङो मा बुङो दिपुर बिल दङ जों बैफोराव दावबाय दावबायोब्ला जोङो मिथिंगानि बायदिसिना माने मोजां मोजां नुथायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे दिपर बिल होननायाव जोङो माखासे माखासेफोर दाउफोर जों नुनो मोनो दाउब'फोर बिदिनो माखासे जे हांसो सिलारि बेफोरबायदि दाउखौ जोङो नुनो मोनो आरो जाय जों जाय दाउफोरखौ जोङो खाथियाव नुनो मोना नाथाय बैफोराव जों दावबायहैयोब्ला बेफोरनि गिदिंहैयोब्ला जोङो बेफोर दाउफोर बा माखासे मिथिंगानि ओ समायना महरखौ जोङो नुनो मोनो ओ बेबायदिनो आरो जोंनि ओ बे गुवाहाटि खाथि सेरावनो थानाय जोङो बाथौ दैमानि सेराव थानाय माखासे पार्कफोर दङ जेरै ब बै पार्कआवबो। थांनानै माने ओ मिथिंगानि समायना महरखौ जों नायनो हायो आरो सेरजों माखासे बेयाव साजायनाय दङ ओमफ्राय माख
औ
बेबायदिनो बुलुंबुथोर दैमानि रुबुङावनो माने बियो बानायजानाय नालाय ओमफ्राय जोङो बेयाव जिरायनानै बे बुलुं बोथोर। बै माने स्राय स्राय बोहैनाय खौ जोङो नुथायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदि आरो जों बेयावनो ओ बुर्लुंबुथुर दैमानि गेजेरावनो मोनसे दिप दङ जायखौ जों उमानन्द होन्नानै मिथियो जायनि मुङा बेयावबो जोङो थांनो थाखाय। जोङो नाथाय गारिजों थांनो हाया जोङो बेयाव ओ जाहाजजोंसो जों बेयाव थांनांगौ जोङो बेजों जाहाजजों थाङोब्ला जों बेयाव थांनानै जोङो बेरायनो हायो बा। मन्दिर दङ बेफोराव जोङो नायनो हायो बेबायदिनो माने बेनिफ्राय जोङो नायहरोब्ला जोबोद समायना नुहुरो आरो जायगाफोरखौ दैमा गेजेराव थानानै जों दैनि बोहैनाय लोगोसे खाथि खालानि थानाय ओ बिल्डिं गोजौ गोजौ न'फोर बा जों हाजोफोर खाथियाव थानाय थानाय बेफोरखौ जोङो मोजाङै नुहुरो आरो बिराद गोजोननाय मोनो गोसोआ बिदिनो आरो जों मालाबा गुवाहाटिफ्राव थांबावोब्ला जों बेफोराव बेरायहोयो आरो गोसो खौ माने ओ गोरिब बा गोसोफ्रा मालाबा समाव जोंहा ओ टेनसन जायो बा ओ दुखु खस्थ' थायोब्ला जों बैफोराव दाव जोंनि गोसोआ माने स्रां मोनो आरो जोङो माने गोजोन थाजिम मोनो बेबायदिनो नोंथाङाबो बे दावबायनायनि सायाव माबायदि मोनदांथि मोनदोंबा बबे बबे दावबायखो बेनि नि सायावनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां थिग बेबायदिनो ओ जेनेबा नोंथाङा बुंलायनाय बायदि ओ दावबायनाया बयबो सुबुंनिनो मोनसे बेयो ओ नांगौ बायदि बि जाना दोङो आरो ना बेबायदिनो बयबो दावबायनांगौ ओ बयबो गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै गियान आरजिना लानांगो एबा ओ बुथुमना लानांगो बेबायदिनो जोंनिया ओ दावबायनानै जों गोबां गियान ओ बा बेफोरबायदिनो गोबां मिथिफेरै बाथ्रा एबा नुफेरै जायगा जोङो नुनो हायो बेबायदिनो जोंनिया दावबायनाय होनोब्ला जोङो ओ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय ओ गुबुन दाबसे जायगायाव जों थांनानै दावबायहैनाय एबा सहैनाय जायगाफोरानो बेफोरनो जोंनिया जोबोद ओ गोसोखौ सुग्लाय होयो एबा जोबोद बेफोरनिफ्राय जोङो ओ नुनानै एबा नायनानै ओ गोजोनग्लायनाय मोनो आरोना बेफोरबायदिनो जोंनिया जेनेबा दावबायनाय होनोब्ला जोङो गुबुन जायगायाव थांनानै जोङो बिसोरनि रायज्लायनाय राव आरो बेफोरबायदिनो बिसोरनि थानाय आरो बे बेफोरबायदिनो बिसोरनि जानाय आरो बेफोर बेबायदिनो ओ गोबां बिसोरनि माबायदिहाय ओ खामानि मावो माबायदिहाय बिसोरनि थानाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो एबा मिथिनो मोनो आरो ओ जोंनि जेनेबा ओ जोंनियाव जेरैहाय जोङो नुनो मोना बिसोरनियाव बा गुबुन जायगायाव जों थांनानै जोंनि सायाव साबसिन जायगा बा जोंनि सायाव साबसिन मोजाङै थानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ दावबायबोला गोबां गियान मोननो हायो औ जेनेबा बेफोरबायदिनो दावबायनाय होनोब्ला जोङो ओ जेनेबा जों दावबायनायल जाहैया बेफोरबायदिनो जोङो गोबां बिसोरनिफ्राय ओ जेनेबा सोलोंथाइ लानो हायो एबा सोलोंथाइ मोननो हायो। बेफोरबायदिनो औ जोंनिया गोबां जोंनिया भारतावबो गोबां बेफोरबायदिनो जायगाफोर दोङो आरो बेफोरबायदिनो जोंनिया ओ आसामावबो भारतनिनो थानाय आसामावबो बेफोरबायदिनो गोबां जोंनिया समायना समायना जायगा दङ। बेफोरबायदिनो जोंनिया ओ मानास ओ मानास बिल दोङो आरो बेफोरबायदिनो जोंनिया ओ बायदि बेफोरबायदियाव थांनानै ओ जेनेबा जोङो जिब जुनार नायहैनो हायो आरो बेबायदिनो मिथिंगानि समायना महरखौ जोङो थांनानै ओ नुनो हायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो नाय फैनानै गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हायो आरो ना
औ
बेफोरबायदिनो ओ जेनेबा जोंनि ओ भारतनिनो खाथियाव थानाय एबा आसामनिनो खाथ थियाव थानाय जोङो भुटान रायजो बेयावबो जोङो जेनेबा ओ गा गारि मथर जों गारि मथरजोंनो जोङो थांनो हायो आरो ना बेफोरबायदिनो बेयाव ओ भुटान रायजोआवबो आङो ओ बारा बावाखै दाखालि बावैसो जेनेबा ओ बेरायना फैखां आरोना। बेयाव थांनानै आङो मा नुहैयो मा नुहैखो होनोब्ला ओ जेनेबा बिसोरनि ओ जेनेबा समायना थासारि एबा बिसोरनि ओ थानाय ओ थानाय जानाय ओ गाननाय जोमनाय ओ रायज्लायनाय राव आरो बिसोरनि जेनेबा समायना खालामना गावसोरनि जाया लाखिनाय बेफोरखौ जोङो थांनानै नुहैनो मोनहैदों। आरो बेबायदिनो ओ जेने बिसोरो बिसोरनि थाग्रा फुलि एबा न आ बिसोरनिया फाहार सायाव आरो हाजो सायाव बेफोरखौ बिसोरो जोबोद समायना खालामनानै एबा समायना गाबहोनानै गावसोरनि नफोरखौ ओ मोजाङै ओ जेनेबा साजायना लाखिनायखौ जोङो नुनो मोनहैदों आरो ना।
औ नोंगौ।
ओ बिसोरनि नफोरा हाजो सायाव नालाय बेफोरबायदिनो गोजाननिफ्राय ए नुहैब्ला ओ जोबोद समायना नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ बिसोरो बोरैहाय थायो बोरैहाय जायो बोरैहाय ओ जेनेबा गाननाय जोमनाय रायज्लायनाय राव बिसोरनि जोबोद आलादा आलादा। बेफोरबायदिनो गुबुन जायगाफोराव एबा बुहुमनि ओ बा गोबां जायगाफोरावनो बेबायदि गोबां ओ गुबुन गुबुन सुबुं एबा गुबुन गुबुन राव रायज्लायग्रा बा गुबुन गुबुन गान गाननाय जोमनाय एबा जाग्रा लोंनायफोरा जोबोद आलदा आलदा बेफोरबायदिखौ जोङो दावबायनानै जेनेबा जों नुफेरै एबा मिथिफेरै ओ जायगाफोरखौ एबा मानसिफोरखौ जोङो नुनो मोनो थांबोला आरो बेबायदिनो जोंनिया दावबायनाय होनोब्ला जोङो थांनानै नुनो मोननायखौ जोङो नुनो मोननाय होननानैबो ओ बुंनो थाङा। जेरैहाय जोङो बिजाब बिजाब फोरावबो जेनेबा लिरगिरिफोरा गावसोरो दावबायनानै गियान मोननाय एबा गावसोरो थांनानै नुहैनाय बेफोरबायदिखौ जोङो बिजाब बा लेखाफोराव जोङो ओ फरायनानै जोङो मिथिनो हायो बेफोरबायदिनो लिरगफोरा नुहैनाय जायगाफोरखौ आरो जेनेबा मिथिफेरै जायगाफोरखौ लिरना दोननानै ओ जोङो बेफोरखौ बिजाबफोराव फरायनायखौ नुनो मोनो आरो ना औ। बेफोरबायदिनो होमबा नोंथां नोंथाङा दावबायनानै मा मा गियान मोननो हायो बेनि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ जोङो गियान मोननाय होनोब्ला ओ बा बेनोसै नोंथां जोङो बे माने माखासे मोनथियो उमावमासो आयदाफोरखौ जों मिथिनो हायो बा सोलोंनानै फैनो हायो। आ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो ओ सोलोंथाइ जोङो रिसार्चफोर खालामोब्ला बा बिसं बिजिर सङोब्ला जोङो बै समावबो जोङो दावबायो दावबायनानै जोङो माखासे ओ बे आयदानि सा बा बिनि माखासे नांगौ मुवाफोरखौ जोङो जथायनांगौ जायो बेफोरबायदिनो सोलोंथाइनि बिनि उनाव जोङो ओरैनो ओ बेरायनायनि बेरायनो थाखाय बा जायगा नायदिंनो थाखायबो जोङो दावबाय बायनो हायो ओ बेनि अनगायैबो जोङो माखासे थांखिजों जोङो दावबायनो हायो दा जोङो दावबायनांगौ जोङो जसेबांनो दावबायगोन एसेबांनो जों माखासे ओ माने थि बुस ओ माखासे मिथि ओ माबा मोनसे बुस्थुफोरखौ बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिना मोनगोन बा बुजिनो हागोन बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो ओ माने जोंनि साननाय हनायखौ जोङो जौगाहोनो हागोन आरो हायो जों बेफोरबायदि दावबायनायनि गेजेरजों ओ नोंथां होनबा
ओ जोंनि समाबो जाया नङा समाबो जाबाय होमबा जोंनि सावरायनायखौ ए एसेयावनो लाखिथनोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां
गोजोनथों